औ
औ।
औ नोथां।
हेलौ।
हेलौ खोनादों नोथां।
औ, ओंहो लासै खोना फैदों नोंना।
औ। खोना बायना? आ-आं दिनै नोंथांजों। ओ औवानि सायाव रायलायनो सानदों। खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ बुं दे। खोनादों।
ओ औवा गायनाया बोरै-बोरै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औवा गायनायाथ'। जोङो औवाखौहाय। ओ ओरैबायदि रोखोमाव गायनो हायो जेरै जोङो औवाखौहाय मा खालामो बै बिजौखौहाय दानसयो आरो बिदिनो रोदा गोनां जायो। बेनि उनावहाय एसे थिन।
थिन फुट एबा दुइ फुटसो गोजौ दोनो आरो बैखौ एसे ससेखौ बिजौनिखौ औ।
दाना बिजौहाय दानस'खांनानै प्लास्टिक खानानै दोनो बेवहाय प्लास्टिकखौ खानानै मा दोनो बेवहाय उनावहाय बैजोंहाय ओ दै हाबनो थाखाय आरो बेखौ बै मुुराखौ जावखुनानै बैबायदि सि माबायावहाय। ओ जाय जागायाव गायगोन बेव गाय
गायनाय जायो औ आरो
गुबुन मोनसे आब दंबावो गायनायाहाय। मा खालामो बै औवायावहाय जाय औवाखौ गायगोन आरो।
बेवहाय औवाखौ एसे हाखानानै।
बैयावहाय माखासे हा बायदिसिना एसे खाथेनाय जायो आरो बै औवानि माबायावहाय। जाय बुस्थुआवहाय औवाया गाजा ओंखारो बेवहाय हाासोनानै एसे दोनहाबनाय जायो बेखौहाय बेखौहाय मास मोनसेसो दोनोब्ला मा जायो बेयावहाय रोदा ओंखारो आरो बैजों बै हाासोनाय जायगायावहाय बै जेब्ला आरो दायो आं
जायो ओंखारो अब्ला जों मा खालामनो हायो बेखौ जोङो जा जायगायाव गायगोन बेखौ लांनानै गायैनो हायो औ‌
बिदिनो औवाखौ गोबां जायगायाव बिदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो जों औवाखौ फोथांनो थाखाय मा खालामबावनांगौ जोङो औवाखौ फोथांनोब्ला बांद्राय दै थाग्रा जायगायाव मानि औवाखौ दोननो नाङा आरो गायनो नाङा मानोना दै थाबाय थायोबा बेवहाय औवाया थांनो खस्थ' जायो जोङो हाखौ एसे गोजौ बानायना लाग्रोनांगौ जोङो औवाखौ गायनो थाखाय आरो हाफोरखौबो सिगाङाव माख खालामनांगौ गुरै खालामनांगौ आरो मानो होनब्ला हा गोरा जायोबा बेवहाय रोदा सुनो गोब्राब जायो जुदि हाया गुरैखाबा बेवहाय रोदाया थाब सुयो आरो। आरो औवायाबो बिदिनो थाब रजनो खथिन जायो आरो जेनबा बिदिनो बोसोरसे
बोसोरसेसे बोसोरनैबासो मा जायो औवायाबो एसे औ लासै रोदाया बारायलांनानै
आ जोङो औवा जौनायखौ नुनो मोनो
नोंथां आ आ बे औवाया जे जोंनो बाहायजानोब्ला बेसे बोसोर नांगोन?
औवाखौ बाहायजानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला औवाखौथ' जोङो ख-खमैबो बा बोसोर एबा द' बोसोरनि सम नांगौ जायो मानोना जों औवाखौ गिबियाव गायनायावनो जेन'बा एक बोसोरसे टाइम लायो बेनि उनावहाय औवाया ओरै ओ रोदा हरनानै आरो गुबुन गोदान औवा खिलिनाय मानाय आरो देरनाय आरो औवा रानाय जेब्ला बिदिनो बा द' बोसोरसे जायैयो अब्लासो जों दाननानै जों औवाफोरखौहाय फाननो हायो एबा न'फोराव जों बायदि खामानियाव बाहायनो हायो आरो बिदिनो अबबा अबबा औवाया माने बिदिनो स्नि दाइन बोसोर लानायखो नुनो मोनो गोबाव लायो आरो बिदिनो औवा एरनो थाखाय बेसेबां गोबाव जालांगोन बेसेबां औवायाबो एरलांगोन आरो जेब्ला औवाया एरो अब्ला उनावहाय बोसोरसे बोसोरनै इदिनो जों मा खालाम लायो बै औवाखौहाय दानफायनानै जोङो नांगौ खामानियाव बाहायनो हायो मानो होमब्ला बै औवाहा मा जाखो जेरै गावनि जायगा खाथियावहाय बै रोदाफोरखौ सुजोबबायना बे समावहाय औवाया खिलिहरनो थाखाय
थाखाय
बारा गोबाव
बारा गोबाव टाइम नाङा आरो बियो औ बोसोरावनो बिदिनो गोबां औवा खिलिनायबो नुनो मोनो औ बेनिफ्राय नोंथां बे औवाजों जोंनि न'खर संसार बा मा मा आगजुफोर बाहायनाय जायो बानायनाय जायो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे औवाया मा मायाव गोनांथि जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औवाखौथ' जोङो
औवाखौथ' जोङो
जेब्ला जोंनि न'लु लुनाय
जोंनि न' लुनाय
दारहा हेबनाय खादा हेबनाय आरो गोबां जिनिस फोर जों हेब बानाय नुनो मोनो जायनि गेजेर जों जोङो थांना थानायावहाय रां आरजिनो हायो मानो होमब्ला औवाया जोंखौ
औवाया जोंखौ मा खा
जेनबा ओ जोंनि थांना थानायाव सामफ्रामबोनि थांना थानायावहाय हेफाजाब होयो आरो जेरै जोङो मा खालामो औवाखौ दाननानै जों फांसेयावहाय बिदिनो दाइनजि जौसे रांनि फानहरो आरो।
औ अबबौ
फाननाय जायो के जि हिसाब सुनानै फानो आरो औवाखौहाय आरो गोबां जायगायाव भारतनि गोबां जायगायावनो जों दाननाय औवाखौ बायनानै लांफैग्राफोर फैयो आरो बेवहाय। बिदिनो जोङो गोबां मानसिफोरखौबो फाननाय नुयो मोननाय जायो थ्राकसे गाहाम लाङो टेक्टरसे गाहाम लाङो बिदि औवा लाङो आरो बे गुबुन गुबुन जायगायावहाय जायजों मा खालामो बिसोरो सियार बायदिसिना बानायो आरो गोबां
गोबां ओ
डिं बानायनाय मानाय बेयावबो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओ जि दोनग्रा ओनला बायदिसिनाखौबो जों बानायनाय नुनो मोननाय जायो औवाजोंनो आरो बिदिनो गोबां बिथिङावहाय सुबुंफोरा बेबायदि बानायनानै औवाजोंनो मानि गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानायावहाय रां आरजिनानै गावनि जिउखौ सुंथानो हायो आरो।
जे नोंथां औवायाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै औवा बुरखा औवा जावथि औवा गुबै औवा थेरे बेसोरनि गेजेराव ओ जोंनि जे न' लुनाय बे न' लुनाय बे बबे औवाखौ बांसिन बाहायनाय जायो?
जोङो न' लुनायावहाय औवा बुरखा होननाय दं बेयो औवा बुरखाया जोबोद गोरा आरो बेयो गान्थि बेनि गान्थि बेनि गिदिराबो गुबुन औवानि रुजुनायाव जोबोद गिदिर जायो आरो औवाया गिदिरसिन जायो आरो गोराबो जायो आरो बेखौ
बाजाराव बायबावो मा जायो गोबां बेसेनावनो दा एबा दाम होनानै जोङो बेखौ बायनो गोनां जायो औ आरो
न' लुनायावहाय बियो बारहुंखाफोर फैबाबो माने जों खुन्थिया बायसिना खालामनानै बेजोंनो लुनो हायो आरो गुबुन उवा उवा गुबैखौबो होनाय जायो न' लुनायावहाय होनाया जेनेबा उखुफोर उखुमफोर होनाय इन्जुरनि न' इन्जुर बानायनाय बेफोर खौ औवा गुबैखौ होनाय जायो आरो औवा थेरेफोरखौहाय बा बायो जोङो औवा थेरेखौहाय बांसिननो न'नि लांगोनायावहाय बारि दुमनाय मानाय फोथारफ्राव बारि दुमनाय आबाद फोथाराव बारि दुमनाय बेबायदियाव बांसिन औवा थेरेखौ बाहायनाय जायो आरो। होमबा औवा तेरे जायोलाय बेयो बांसिन बारिनि खामानियाव सोलियो आरो बारि ओ औवा थेरेया मा खामानि होबावयो सियार बायदिसिना माबबा माबि बानायनानै आखाइजों हेबनाय बेबायदि ओ मुवा बेसाद खौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
खोनागासिनो आङो
ओ बे औवानि जे मेवाय बे औवानि मेवायाबथ' ओंख्रि जानो मोजां जाजायो
नोंगौ ओ। औवाखौ औवा मेवाइखौ जोङो जोंनि नर्थ इस्ट आवहाय गोबां मानसिफोरखौनो जानाय नुनो मोनो गुबुन जायगायाव जायाब्लाबो नाथाय जोंनि नर्थ इस्ट जायगायावहाय गोबां औवा मेवाइखौ जायो मानो होनब्ला बेवहाय औवा मेवाइ हाय गोबां ओ आइरन मोननो हायो आरो गोबां बिबांनि ओ जोङो मिनारेल्स बायदिसिनाखौहाय नैबे औवा मेवाइनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो जायनि थाखाय जोंनि देहाया नांगौ जानाय माखासे बिबांनि भिटामिन एबा मिनारेल्सफोरखौ जोङो औवा मेवायनि गेजे होननानै जोंनि देहा जौगानायाव हेफाजाब होयो आरो आरो औवा मेवाइखौ जोङो बांसिन अनला आरो अमाफोरजों एवनानै जायो आरो अमा मेवाइखौहाय बिदिनो सम सम जोङो खान्थाल फोरजोंबो होनान जायो खान्थाल बेगरावहाय ओंख्रियावहाय होनानै जायो दालिफोरजोंबो जायो आरो औवा मेवाइ गोथावा जोबोद गोथाव जायो आरो मिलौलायो माने बेयो जानायाव आरो उदैफोरखौबो थान्दा दोनो आरो बियो बुंनो थाङोबा देहानि थाखायनो जोबोद मोजां आरो बे औवा मेवाया जों बेखौ बासिनो हाया।
जेनेबा औवाया जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ बुंनो थाङोब्ला नोगोद मोजां हेफाजाब होयो ना नोंथां?
माने
अब्ला
बेखौ फारैनो बुंनांगोन जे
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खो बोरै होनदों होनफिननो
औ।
हेल'
औ बिदिबा गोजोननाय थाबाय नों
अब्लालाय जोङो
औ।